हेलौ अ नोंथां।
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा मोजाङैनो।
औ खोनादों नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङा दायो फ्रि नङा होमबा।
औ फ्रियनो दं नोंथां।
औ ओरैनो नोंथांमोननिथिं बोथोरफोरा माबायदि जादों नोंथां।
औ नोंथां ओ आथिखालाव दा बे समाव सिगां एसे आवगै बिराद सान्दुंमोन आरो दा मथा मथि दस फन्द्र' मिनिटनि सिगां इसे अखा थायफ्रिनानै थांदों गरमा जोबोद गोसामोन नालाय दिनै आरो दा बे अखा थाइफ्रिनायाबो नागारलायबाय। आर माने जोमै साग्लोबनानै दं आरो उनफ्राव हाबावगोना मागोन। मोजां आरो
औ नंगौ थारैनो नोंथां। ओ दायो अब्ला बेफोरबायदि जानानै दं नङा होमबा नोंथां बोथोरा।
औ नंगौ नोंथां।
अब्ला नोंथाङा दायो ओ फ्रियैनो दं।
औ नोंथां आङो दा ओरैनो दङ नोंथांजों सावरायनो हागोन माखासे सम।
अब्ला जों दिनै मोनसे गोनांथार आयदाखौ लानानै जों सावरायनोसै नङा होमबा नोंथाङा।
औ जागोन नोंथां हागोन
अब्ला आं नोंथांजो बेखौनो सावरायनो ओ नागिरदोंदि ओ जोङो जेरै ओ बोथोरनि बाथ्रा बुंदोंमोन नङा होमबा नोंथाङा
नोंगौ थारैनो
थारैनो अब्ला जोङो दिनै जे बोथोर नोङा बै बोथोरफोरखौ माने बै बोथोरफ्रा ओ मानि थाखाय बेफोरबादि माने सोलायलांबाय थादों आथिखालाव आरो बे बोथोरा दसेनो सान्दुं दसेनो अ खा नङा होमब्ला नोंथां
औ नोंगौ थारैनो
बैफोरबादि ओ अखा सान्दुं दसेनो अखा हालाय दसेनो अखा खोरोमलाय बैफोरबायदि जिखिनि थासारि बे थासारिया आथिखालाव ओ गोबां सोलायनाय खौ जों नुनो मोनदों बैफोर थासारिया मानि थाखाय बेफोरबादि जानो हमदों औ औ मानि थाखाय बेफोरो माने जाबाय थादों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां उम नोंथाङा दि माने बे सोंथिखौ खालामदों जोबोद मोजां जादों आरो बे ओ बिनि सायाव जोङो सावरायनो खुब दरखार होननानै आं सानो
औ नोंगौ नोंथां थांरैनो
दा बेनि खारनखौ जोङो नायोबा दा बे समाव जोंहा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव
औ नोंगौ थारैनो नोंथां
जोंनि आसाम हादरसायाव गोबां माने अखा हानायखो जों मोननो हायो दा बेनि खायनो माखासे जोमैफोरा माखासे जोमैफोरा ओरै ओ मोरै सुन्दरबन बै वेस्ट बेंगलनि एसे खोलाहा थानाय माखासे
ओ नंगौ नोंथां
दा बेनिफ्राय माखासे जोमै आरो जोमैखौ बुखांनानै लाबोयो दा बे
बुखांनानै लाबोनायानो जोमैया ओरै जोंनि नर्थ इस्ट खनाथिंजाय बिरबोयो जोमैया दा बे जोमैफोरा बिरबोनानै ओरै जोंनि मेघालय अरुणाचल
औ नंगौ थारैनो
ओ गोबां अखा हानायखौ जों
औ नंगौ उम
नांथानाय जोमैफोरानो माने थिं सोनाब दिगै जों थांनाय
जानायाव बे दसेनो जो सान्दुं दसेनो अखा थाइफ्रि लांनायखौ जों मोन-मोननो हायो आरो दा बेनो
औ नंगौ नोंथां थारैनो। नोंगौ थारैनो ओ नोंथांङा जे खिनि फोरमायबाय बियो थारैनो औ नोंथां।
दा जों औ दा जोंङो मिथिनो मोनो बुहुमनि मादावनो बांसिनै अखा हानाय जायगा जेरै मेघालयनि सिंङाव थानाय मौसिराम होननाय बायदि जायगाफोरा बुहुमनि मादावनो बांसिन अखा हानाय जायगा होननानै जों मोननो हायो, थिग दा बेनि खार'ना बेनो जोंनि ओनसोलाव माने जायफोर जोंनि हादराव थानाय माखासे कारेन्ट दैनि कारेन्ट दा बेनि थासारिया मोजां नालाय बेनिखायनो बेबायदि जोंनि बेखिनि ओनसोलाव आसामनि खिनि ओनसोलाव गोबां अखाखौ जों मोननो हायो आरो। दा बेजों लोगोसे जोंनि आबादारि फोर बे समावनो खाबु लानानै माखासे दैयाव खौ मावो। दा माखासे सोलाय सोल'नि खारन बे खार'ना बेनो जाहैबाय जोंनि ओनसोलाव सिगां समाव खाखो खोनानो मोनो, मानो होनोबा सिगां समाव जोंनि गरम बोथोरनि बिदुंङा नैजिद' नैजिस्नि नैजिदाइननि गेजेरावनो जों बिदुंखौ मोनबाय थानो हादोंमोन, माने खुब दुंङा सुवा बेबायदि ओनसोल हिसाबै जों मिथिनो मोनदोंमोन नाथाय आ थिखालाव थाबैनो बेनि थासारिया सोलायनानै गोबां बिदुंङा जोंनि ओनसोलावबो मोननो ओ गोबां बिदुंङा जोंनि ओनसोलावबो गोलैसै मानो होनोबा बेहाय आबहावारि जेंना जों सोरजिनानै लादों होननानै बुंनानै लानांगोन।
नंगौ।
आ नोजोर होनानै नायोबा जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोराव टाउन सहर इन्दास्ट्रि बेफोर बुस्थुआ गोबां खम'मोन आरो बेनि थाखायनो जोंनि माखासे ओ आबहावाया गुसु आरो निजोमै थादों थायोमोन नाथाय दा बे खिनि समाव जोंनि माखासे ओ सुबुं सिभिलाइजेसन नंङा होनबा? सुबुं जिउ जौगानायनि जाउनाव थाबैनो बेफोरो सोलायदों जेरै गारि मथर लाइफ स्टाइल गारि मथ थर खौ हमनानै लादो बेनिफ्राय जोंनि ओ दैलि लाइफ स्टाइल बाहायनाय बेफोराव गोबां माने कारेन्ट कारेन्टफोर बाहायनाय बेफोराव माखासे खैला आरि सावनाय जायो। कारेन्ट आरिस ओ इलेक्ट्रिक जेनेरे खालामनो थाखाय दा बिनि थाखायनो जोंङो बिफांबो दानबाय कम्पानिबो गायसनबाय आरो
जोङो जाबायदि आथिखालाव गरम मोनदों होननानै एसि कुलार बेफोर बायदि मेसिनखौ जों बाहायनो गोनां जायो। दा बेफोरबायदि कारेन्ट फोरजों जोनाव माखासे फिनजाथाय जायो। जेराव जेराव गुसुदों आरो उनाव गुदुं खालामनो थाखाय। ओ गुदुंखौ गुसु खालामनो थाखाय सिङाव गुदुंखौ खारहोनो थाखाय कारेन्ट होनो गोनां जादों नङा होमबा? सिङाव गुसु हाबदों बाहेरायाव गुदुं ओंखार दों आरो मोनसे एसि खौ हमनानै ला एक्जामपोल।
औ
बेफोरबायदियावबो जों जेनेबा एसेल' बाहायैनि खार'नाव माने बेनावबो बेनावबो बैनावबो बेबायदिनो गोबां बाहायबाय। दा बेनि एसे बेनि एसे जोंनि बिदुंफोरा बारायदों माने। आरो गाहायै नायनो थाङोब्ला बिफां लाइफां फोर
औ नंगौ थारैनो नोंथां बेथ' सैथो।
औ दान जाबाय। आबाद माव नाय लाबा कम्पानि खालामनो थाखाय बेफ फोरबायदिनि थाखायनो आथिखालाव उम अखा आरो ओ ग्लबेल वारमिं बेफोर बायनो जायगा लाफैबाय आनो।
नंगौ थारैनो नोंथां। बे सैथो औ खोनादों नोंथां। बे थारैनो खोब सैथो।
नोंथाङा जि फोरमायबाय। खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनागासिनो नोंथां।
औ बे नोंथाङा जे खेनिया बाथ्रा फोरमायबाय। बे जोंहा थारैनो सैथो नोंथां। ओ बेफोरबायदिनि थाखायनो ओ दिनै ओ जोंनि गेजेराव नोङा होमबा। सुबुं माहारिनि गेजेराव बा जोंनि जिखिनि ओ बारहावा बेफोरबो सोलायदों। लोगोसेनो जोंनि मिथिंगानि जेसेबांखि ओ जोंनि ओ सानफ्रोमबोनि जिउआव मोननाय नङा होमब्ला बे गासैबो बेस माने सोलायनायखौ जों दिनै नुनो मोनदों आरो। बेनिखाय
नंगौ।
बबेबा समाव जोङो गरम बांद्राय गरम जाना होयो। ओरैनो गुसु समावबो जोङो ओरैबायदि माने समाव गुसु जाना होयो। जाय गुसुजों माने ओ सुबुङा ओ थानो हायि बायदि नङा होमब्ला? अब्ला दहाय दहाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जिहेथु जोंहा दंफां लाइफां दाननाय। आरो जेरै जोंहा बैफोरनिफ्रायनो जोंहा गोबां थारमानि जोंनि ओ सानफ्रोमबोनि जिउआव सोलिनाय बेफोराव जों गासैबो माने सुबुं माहारिया खोब माने खैफोदाव बि गोग्लैनो गोनां जादों आरो। आरो जोङो बेफोरबायदिखौ नोङा होमब्ला जों इयुन समाव जुदि जोंनो जुदि ओ सुबुं माहारियानो जुदि सांग्रां नङाब्ला। ओ जों आरो बेनिख्रुइ आरो बांसिन जों जा बावफंखौ जोङो नुहुरो आरो नङा होमबा नोंथां? उम जों बेफोरनि थाखाय खोब गाव गावनो सांग्रां जानांगोन। आरो लोगोसेनो जों गासैबो बुहुमाव थानाय जि सुबुं माहारियानो बुजिलायनानै बेखौ बाहायनांगोन अब्लासो जोङो जाय मानिे दुङा सुङा जानाय बा बांद्राय गरम जानाय बैफोरनिफ्राय जों मा बासिनो हागोन बा जोङो बासायनो हागोन आरो नङा होमबा नोंथां? औ रैखा मोनगोन अब्ला जोंहा दिनैनि जिखिनि सावरायनाय औ नङा होमबा नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय। बेनिखायनो जों दिनैनि जिखिनि सावरायनाय बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
नंगौ थारैनो नोंथां दा आंबो बेखिनियाव दोननायानो मोजां जासिगोन मानो होनोबा जोंहा समनि आंखाल।
औ नंगौ थारैनो जोङो आरोबाव केब जुदि रायलायोब्ला जों बेनि सोमोन्दै आरोबाव जों गुवारै सावरायगोनखौ
नंगौ थारैनो थारैनो।
औ अब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नोंथां।
औ दे दे।
औ दे नोंथां दे।